खोनादोंना नोंथां
औ खोनादों नोंथां
औ गोजोन सानजौफुनि गाहाम हामलायनो जासिहरग्रोनाय थाबाय
औ नोंथां नोंथांनिसिमबो।
औ नोंथाङा दायो मा खालामगासिनो दङ?
अ आं ओरैनो जिरायनानै दङ नोंथां नोंथाङालाय
आंबो बेफोरबायदिनो ओरैनो जिरायनानै दङ नोंथां
औ नोंथां अ बिदिब्ला जोङो दिनै ओ जानाय लोंनायनि आयदानि फारसे सावरायनोसै नामा नोंथां
औ हागोन नोंथां
औ
ओ बिदिब्ला आं जागायनोसै नामा नोंथां
औ दे नोंथां नों जागायग्रोदो
ओं नों नोंथांमोननि ओनसोलावहाय बर'फोरनि मा मा दोरोङारि ओंख्रि जानाय जायो आरो बेफोरखौ माबोरैहाय संनाय जायो नोंथाङा एसे फोरमायदों नामा
औ ओ फोरमायगोन नोंथां आङो जिखिनि रोंगौथि दङ एबा मिथियो बेखौनो आङो फोरमायगोन नोंथांनिसिम
औ नोंथां
औ ओ जोंना बिदिनो बर'फोरनि जानाय लोंनाय होनब्ला फार्स्टावनो फैयो जोंना अनला खारै अनला खारैयाथ' जोंनि दोरोङारि जानाय नालाय बर'फोरनि औ अ अनला खारैखौ संनो थाखाय जोंना ओम फार्स्टावनो माइरंखौ सोमना लाग्रोनांगो
औ नोंगौ
माइरंखो सोमनानै बिदिनो ओ सो खायफाया फोरानो खायफाया ओ माने माइ माइरंखौ सोमखांनायनि उनाव फोराना डाइरेक्ट देयोबो आरो
औ औ नंगौ
ओ बिदिनो जोङो माइरंखौ ओ उवाल एबा दिंखियावबो देयो एबा दानि जुगाव दानि मान ने आथिखालाव आरो ग्रेनडारावबो देयो खायफाया। नाथाय बुंनो थाङोब्ला ओ उवाल एबा दिंखियाव देनाया गोथावसिन जायो।
ग्रेन्दारनिसाय एसे अ टेस्ट फैसिनो आरोना बेयाव देरनाया ओमफ्राय बिदिनो जोङो बेखौ देना लाखांनायनि उनाव जोंना खारै खारैयाथ' जोंनो अनला खारै बानायनायाव नांथारगो नालाय संनायाव औ ओ बे खारैखो ओ बे खारैखो बानायोब्ला जोङो ओ
थालिर बिफांनिफ्राय बानायनाय जायो फास्टआवनो थालिर अ बांसिनानो आथिया थालिरनिखो बानायो आथिया औ। आथिया थालिरखौ फास्टावनो दाननानै अ एबा बिनि मादाफोरखौ अ माबानानै जावखुना लानानै बेखौ ओ फिसा फिस सा खालामनानै फोरानना लाग्रोयो सान्दुङाव बिदिनो सात दिन सो बा ओ सात दिननि बाराबो फोरानो खायफाया थाब रानाबा थाय बिदिनो फोराननानै रानखांनायनि उनाव बेखौ सावो बे सावनानै हांगार जानायखोनो जोंना साफायै सालिनानै बेख खौ खारै बानायो ओमफ्राय बे खारै अ बेखौ हांगारखौ दै होनानै सरो ओमबाना बियो खारै जाबायना बे खारैखोनो जोंना अनला खारै ओ संनायाव बाहायो। ओ बिदिनो अनला संनाया ओ फास्टावनो जोंना दैखो सारायाव दै खो होग्रोनानै बेखौ ग्लब ग्लब गोदौ होग्रोनांगौ। अनला खारै संनायाव औ ओमफ्राय बिदिनो दे ग्लब ग्लब गोदौबा थाय देनानै लानाय अन गुन्दैखौ होना होनांगो डाइरेक्ट खनसे लागिनो होबा बे अनला खारैनि अन गुन्दै होनाया गथा गथा जाजोबो बेखौ जोङो गारबाजों हायना होबाय थानांगो आरो ओम होखांनानै डाइरेक्ट हायखानांगौ औ। ओमफ्राय बिदिनो बेखौ होखांनायनि उनाव जोंना खारै होयो।
औ होयो।
औ ओमफ्राय बिदिनो मोनो आरो ओमफ्राय जोङो बे अनला खारैखौ
औ।
बिदिनो जोंना दाउ दाउ बेदर ओमफ्राय औवा मेवाइ ओ बिदिनो जोंना जानाय जायो आरो बे ओमफाय नाफोरजोंबो जायो खायफाया औ।
ओ नों नों नोंथाङा जे मिथिगौ ना नाफाम नाफाम ओंख्रिया मा होनो?
औ नाफाम।
औ बैखौहाय माबायदिहाय बानायनाय जायो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना?
आंथ' बेखौ बारा मिथिया नाथाय एसे मिथिगौ ओ बेबो आधा बाहायल' मिथिगो आरो बारा मिथिजोबा। ओ फास्टावनो जोङो जेनेबा नाखौ ओ गोदो गोदायथ' जोंना दैमानि दैमाफोरावनो एबा दंग'फोरावनो गोबां ना मोनोमोन ओ नाथाय आथिखालावथ' बिदि ना मोनला। ओ माने गोदोनि समाव बिदिनो नाफोरफोरखो गुरनानै लाबोनाय बा सारनानै लाबोनाय नाफोरखौ जों सायनानै साफा सायनानै ओ माबायाव सान्दुङाव फोरानना लायोमोननो।
औ नंगौ नोंथां।
फोरानना लानानै ओ बिदिनो नाखौ गुन्दै देयोमोन खोमालै उवालाव।
औ औ।
औ ओमफ्राय बे नाफाम बानायनो थाखाय ओ आरो थास' गोसोमनि बुगाया बे बेखौ औ धारा धारा एबा बु गाबो बुङो खोमा बेखौ।
औ औ बुङो।
औ ओ बेखौ ओ दाननानै बा हानानै लाबोनानै ओ फोरानोमोन खोमालै थुख्रा थुख्रा हानानै। फोरानो मोनजांं ओमफ्राय ओ फोरानदबो ओं ओमफ्राय ओ नाखौबो जोंना गुन्दै खालामबाय फोराननानै ओमफ्राय बेखौ खौ एसे फोरानदबबाय ओमफ्राय ओ बे नाफाम बानायनो थाखाय आरो औवानि हासुं नांगौ जायो।
औ नांगौ।
औ बिदिनो साफानो जोंना औवा दानना लाबोनानै बे खौ हासुं दाननानै उनाव बे खौ नारसो नारसो सोनानै दोननाय जायो।
औ नंगौ नोंथां।
ओमफ्राय बिदिनो ओ‌ नारसो‌ नारसो‌ सोना दोनबाय नालाय एसे
औ।
माने ओ‌ एआव सोना दोनबाथाय एसे सेवग्लिनाय बायदि जाखागोन ना बेनो ना नाफाम जाहैयो आरो। गुन्दै औ ओमफ्राय बेखौनो जोंना ओ दैजों एबा माबाजों एरैन रोसि खामनाबो जायो खोमालै ओमफ्राय एवनाबो जायो खोमा औ। ओमफ्राय औ ओमफ्राय गोखाबो जायो खोना। अबेबा अबेबा नाफामा सोरनाबा माने मोजां सायनानै माबायैफोरा एसे ना खिफोर थालानायफोरा एसे गोखा जायो ना खर'
औ औ।
ओ नों नोंथाङा जे मिथिगौना जोंनि बे बर'फोरनि हाथा सुनि खुरनायाव जे अनला ओंख्रि नङाबा बे हाथा खुरनाया जाया बे हाथा खुरनायाव मानि थाखाय गोनांथि जायो जोंनि अनला ओंख्रिखौ नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना?
उम आंथ' बारा मिथिया बेखौ आं मिथिया।
नोंथाङा हाथाराब्लाबो एसे सुंदै फोरमाय जागौमोन।
उम आंथ' मिथिया खिन्थु हाथा होनायनि बागै एसे मिथिगौ माने जोंना ओ माने ओंख्रिखौ मानि थाखाय होयो बेखौ मिथिया नाथाय जोंनिया हाथा खुरनायाव ओ बेयाव मोनसे माबा नांगौ जायो आरो ना हा हाथानि बे दंफांनि जि बानायनाय बेखौ नांथारगौ जायो औ। ओमफ्राय हाथा खुरनायाव जनो थाखाय जोंना खामफ्लायाव गाजोल दोयि डाइरेक्ट माबा मा होनगोन बेखौ ओ डाइरेक्ट गाजोल मोनसेबो दोनि औ औ खामफ्लाय औ। बेयाव जनानै जानाय जायो ओमफ्राय जोंना ओ गोदोनि दिनाव अनला खारै सं उवालाव देनानै संना होथारनांगौमोन आरो बे हा थायाव ओ खैना गोदाना नाथाय आथि हेलौ ओ जों माने गामिफोराव नुयो आरोना खायफा गामिफोराव ओ बिदिनो अनला खारैखो होया दालिसो संना होयो
औ ओ नो नोंथांमोननि ओनसोलावहाय बेफोरबादि हाथा खुरनाय नेमा गैला नामा नोंथां?
ओ दोङो जोंनि ओनसोलाव ओ बिदि दोङो दोंनाया नुनो मोनो।
औ
नोंथां मोननिथिंलाय
जोंनिथिंजायबो बैफोरबायदि नेमा दाबो सोलिगासिनो दङ नोंथां ओ बेनिफ्राय नोंथां नोंथाङा बैफोर जिखिनि बुंलांनाय दानि बर'फोर दोरोङारि ओंख्रि बेफोरनि आरो अनगायै मा मा गुबुन गुबुन ओंख्रिफोरनि मुं मिथिबावगोन नोंथाङा?
ओ जोंना बिदिनो दोरोङारि ओंख्रि होनबाथ' ओ सबाइजों साम' बेबो मोनसे गोलैयो आरो दोरोङारि ओंख्रियाव
औ ओ नोंथाङा मिथिगौ ना जे बर'फोरा जे नारजि ओंख्रि जायो बै नारजि ओंख्रिखौहाय माबोरैहाय बानायो आरो माबोरैहाय स-संनाय जायो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना?
औ नोंथां आङो एसे मिथि गौ बेखौ फोरमायनिसै आङो बे नारजि नारजि बानायनाया जोंना माने फाथोनिफ्राय फाथो खोब फोराननानै बानायनाय जायो
औ बानायो
औ फाथोखौ फार्स थावनो फोना लाग्रोबाय फोनानै एसे जौबाथाय बिनि बेखौ दाननानै फोरानो फोरान माने बेनि बिलाइफोरखौ खानानै दोनो
औ औ
बहाबा माने खानानै डाइरेक्ट फोरानखायो ओमफ्राय खायफाया माने बिफांदोनो फोरानो आरो दान
औ बिफांदोनो फोराननाय नुनो मोनो।
ओ बेखौ जोङो अमा बेदरफोरजों जानाय जायो संनानै गोखा जायो फाथोनि टेस्टआ अ नोंथाङा जाफेरबायना बेखौ अ बेखौ आं बारा मिथियादे नोंथां आङो माने संफेराखै नालाय आङो मि थिया दे नोंथां जायखि जाया बेखौ अमा बेदर दाउ बेदरफोरजों जानाय खोनायो आरो आं जा फेराखैबो ओमफ्राय संफेरनाय
औ औ औ
नोंथाङा जाफेरबायना बेखौ?
हेलौ आंथ' बैफोर मैगंफोरखौ जानाय जाया नोंथां
ओमफ्राय ओ जोंना दोरोङारि ओंख्रि होनबा ओ सबायजों सामखौबो होनजायो आरो जोङो
औ
दैमाफोरनिफ्राय खनना लायनानै बेखौ साफा सुनानै सं-संनाय जायो।
औ नंगौ नोंथां
औ
ओ नोंथां बिदिब्ला जोंना समाबो जाबोबायमोन औ नोंथां औ नोंथांजों आं जोंनि बर फोरनि दोरोङारि ओंख्रिफोरनि सायाव मिथियै बाथ्रा खायसे बाथ्राफोरखौ नोंथाङा फोरमायना मिथिनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय नोंथां
औ नोंथां नोंथांनिसिमबो
औ दे बिदिब्ला नोंथां गोजोननाय थाबाय औ औ औ दे